हेल' औ खोनादो थां। ओ नों-नोंथाङा दायो ओरैनो दं ना?
औ दङ'।
औ ओमबा आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथांनो आ आयदाया जाबाय जेनेबा ओ गामियाव थानानै रायजो जानाय आरो ओ टाउनाव थानानै रायजो जानायनि गेजेरनि फारागथिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ।
आ बिब्दिब्ला आङो आ गामि आरो सहराव थानायनि टाउन सहराव थानायनि फारागखौ एसे फोरमायलांदिनि जाब्लाबो जायाब्लाबो ओनब्ला
औ।
आ जोङो गामियावथ' ओ जोङो माखासे गामि ख'ना खनलाफोरावथ' जोङो जोबोद खस्थ'यै जोङो ओ थाबोनांगौ जायो नङा होनब्ला। जोङो जेरै नुनो थाङोब्ला दिनैसिम जोङो ओ लामा मोनसेयानो दिनैसिम मोजाङै जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै नङा होनब्ला। ओ जोङो गारि गुरा हाबनो थाखाय जोङो ओ मोनसे दालां गैया। आरो लामाफोरा फिसा फिसा आरो अखा हाब्लानो जोङो दैबानाजों बुंफब जायो आरो हाब्रु जानानै जोंनि ओ न'फोराव हाबजोबनानै ओ लामाफोराबो जोबोद गा रजि हाब ब्रु जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला? जोङो गामि गामि एरियायाव थायोब्ला जोङो ओ बिब्दिनो ओ डक्टरफोरनावबो जोङो थांब्रबनो होनब्लाबो जोङो थांब्रबनो हाया नङा होन ब्ला ओ जोङो बेबायदिनो गारि गुराफोरखौबो जोङो गामि एरियायावहायो जोबोद खम लानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला? मानोना जोङो गामियावहायनो थानानै जोंनो ओ नांगौ जासेबां माने ओ जोङो रांखौहायो सिगां साननायखौ जोङो नुनो मोना नङा होनब्ला? जोङो मा ने जा आबाद मावनानै जायो बेजोंनो थांनानै थागोन बा जानानै थागोन बेखौ साननायखौ जोङो नुनो मोनो, नङा होनब्ला?
ओ बां सिनानो गामियावहायो बिब्दि साननाया दं आरोखि। ओ दिनैसिम लामाफोराबो मोजां जानो हायाखै। ओ जोङो गोबां नुबोनो मोनबाय दालां मोजां गैया ओ बे फोरनि जाउनाव जोङो गारि खारनायखौ जोङो एभेलेबेल नुनायखौ मोना। ओ ओबहाबा थां ब्रबनो थाखायब्लाबो जोङो ओ माने थांब्रबनो होनबानो थांब्रबनो हाया आरोखि। नङा होनब्ला? ओ बिब्दिनो जोङो निफ्राय ओ गामिफोरावथ' बांद्राय फरायनाय बांद्राय गोरों गोराबो थानायखौ जों ङो नुनो मोना नङा होनब्ला?
औ औ
बिदिनो टाउन सहराव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ गासैबो फारसेनिफ्राय गोरों गोरा सुबुङानो थाजोबनायखौ जोङो नु नो मोनो जेरै स्कुल कलेज बेफोरावहायो जोङो ओ गोरों गोरा ओ फोरोंगिरिफोर थानायलाय जोंनि फरायसा फोराबो जोबोद जौगानायखौ नुबोनो मोनो नङा होनब्ला?
औ औ
माने बिसोरनो गासिबो बांसिनानो सुबिदा होननानै बुंजायो आरोखि। गारिनिफ्राय लानानै ओ लामाफोरनिफ्राय लानानै बा जों ओ टाउन सहराव जोङो नुनो मोनो ओ खा थि खालायावनो ओ हस्पिटेलफोर दङ माबा मोनसे जाब्र'बानो जोङो ओ गारिजोंनो डाइरेक्ट लांब्रबनो हायो औ थांनो हायो। ओ बिब्दिनो टाउन सहरावहायो जोबोद सुबिदा आरो लामानि थाखाय आरो सोलोंथाइनि थाखाय ओ जोङो टाउन सहराव जोबोद गोरों गोरा सुबुंफोरखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
औ बिसिनि बिमा बिफाफोरनि साननाय हनायफोराबो खामायनायनि बारैसो साननाय जाखायो नालाय बेखायनो फिसाफोरखौबो मोजां लामा दिन्थियो मोजां फोरोङो आरो गोरों गोरा खालामनानै साख्रि-बाख्रि लाहैयो नङा होनब्ला
औ नंगौ
जोङो गामियावहाय थायोब्ला थाबाय थायोब्ला जोङो ओ बांद्राय गोरों गोरा जानायखौ जोङो नुनो मोना मानोना जोङो ओ खाथि खालायावनो ओ मोनसे फरायसालियाव जोङो सासे एबा सानैल' फोरोंगिरिखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला ओ बिनि थाखाय रोंगौथिया एसे खम जायो आरोखि फराय फिसाफोरनियावहाय माने सानैल' जोंहायो ओ गामियावथ' ओ गोबाङानो गथ' फरायसाफोर थागोन नङा होनब्ला नाथाय ओ थाखो मोनसेयावनो नैजि थामजि फरायसाफोर थायोब्ला सानैल' फोरोंगिरिजों मा जानो नङा होनब्ला बिबदिनो जोङो ओ मोजां सोलोंथाइनि थाखाय ओ गोजौ थाखो मोनोब्ला जोङो ओ टाउन सहराव थांनांगौ जायो आरोखि नङा होनब्ला बिब्दिनो दानि जुगावबो एसे गामिनिफ्राय जौगानायखौ जोङो नुबोनो मोनो नङा होनब्ला। बिब्दिब्ला नोंथांखौबो गावनि फोरमायथिजों एसे फोरमायलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय
औ होनबा नोंथांनिफ्राय गोबांखिनिखौ मिथिनो मोनबाय नङा होनबा जेरैहाय गामियाव थाबा आरो टाउनाव थाबा माबायदि जायो। बे नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो नंगौ ओ जेनै नोंथाङा बुंदों गामियाव थाबा जोंहा लामाफोरनि थाखाय जोबोद खस्थ' आरो फरायसालिफोरावबो जेरै नांगौ बायदि फोरोंगिरि फोरखौ जोङो मोननो हाया आरो बेबायदिनो ओ फाहामसालिफोरावबो जेरैबायदि खाथियाव फाहामसालि गैया बे नि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद खस्थ' जायो नाथाय ओ बे बिदि होननानै जों ओ टाउन फोरावबो जेरैबायदि नांगौ खिनिखौ जोङो ओ हस्पिटाल बा फोरोंगिरिफोरखौ बो साबसिन फोरोंगिरिफोरखौ मिथियो जे डिग्रि गोनां मोजां मोजां फोरोंगिरि आरो से थाखोनि अनगायै बो गुबुन गुबुन थाखोनि फोरोंगिरिफोरखौबो जोङो लोगो मोनो नङा होनबा आरो गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन माने फरायसाफोरखौबो जों नुनो मोनो बे फोरनिफ्रायबो जोङो गोबां सोलोंनो हायो नाथाय गामियाव बा गामिनि गथ'फोरल' थायो नङा बा आरो बिथांमोनखौथ' गासैखौबोथ सिनायजोबनाय जायो मिथिनोबाबो माने गामिनि बाथ्रा बा बिलोगोफोरनिफ्राय बेसांखिनिखौल' मिथिदों मोन - -गोन आरोना आरो जुदि नों ओंखारलाङोबा टाउनफोराव बा बबेबा गोजानाव फरायहैयोबा माने एसे बेलेग जायो आरो माने बेयावहाय गोबां लोगोफोरखौ जों लोगोफोरखौबो लोगो मोनगोन आरो बिथांमोनजों रायलायनाय अ बिथांमोननि कालचारफोरनि सोमोन्दैबो गोबां मिथिनो हायो बियो गुबुन गुबुन लोगोफोरजों लोगो मोनबाथाय नङा होनबा आरो गावनि कालचार नि सोमोन्दैबो बिथांमोनखौ बुंनो हायो मिथिहोनो हायो बेबायदिनो आरो फारसेथिं नायबा गामियावबो मोजाङानो मानो होन - बा गोबां मैगं थाइगं बा माइ बायदिफोरखौ जों गामिनिफ्राय बे ओ थाबैनो खहजैनो जोङो आरजिनानै लानो हायो नाथाय बेफोरखौ जोङो टाउनाव मोना टाउनावबा जों गासै खौबो बायनानै जानांगौ आरो बां- -सिनानो मुलि होनाय दानि मु- -बेयावथ बांसिन आ मैगं थाइगंफोरखौनो मुलि होनाय आरो मुलि होआबाबो माने जिखिनिखौ जोङो टाउनाव बायनानै जायो बेखौ जोङो गामिनिफ्राय लांनाय लोगो लोगो जोबोद गोबां बिबां होनानै जोङो बायनानै जानांगौ जायो
औ नंगौ
औ बेफोरखौ नायोबा जोङो गामियाव साबसिनखौ नोहरो आरो लामा आरो फाहामसालिफोर फरायसालिफोरनि बेलायाव जोङो टाउनखौ मोजां नुहरो नङा होनबा बेनिखायनो जोंनि गामिनि मानसिफोरा आ लामाफोरनि थाखाय फरायसालिफोरनि थाखाय माने टाउनफोराव था- -हैयो बा गोजान फरायसालिफोराव फरायहैनो थाखाय टाउन टाउनफोराव थानाय जोङो नुनो मोनो नङा होनबा बेबायदिनो आरो जेरैबायदि ओ जोङो गा - -बियाव थाबाथाय गामिनि अक्सिजेनफोरखौबो जोङो मोजांखौनो बुंनां - -गोन मानोना गामियाव गोबां रोखोमनि ओ दंफां लाइफां फोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेनि बारहावाफोराबो मोजां जायो नाथाय टाउनाव थांनाय लोगो लोगोनो अ ओ गुबुंले अ नंगौ गुबुंलेबो आरो न बां बांसिन जानायनि थाखाय आरो मानसिफोरनि होंगो दोंगोनि थाखायबो ओ जेरैबायदि जोबोद गरमा बांसिन जायो औ बेनि थाखाय बिनि थाखाय ओ‌ दंफां लाइफांफोरखौ माने दान - -नानै न इनडास्ट्रि गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनायनि थाखायनो बेबायदि जा- - दों टाउनावबो जुदि दंफां लाइफांफोरखौ जुदि एसे गायोबा मोजां जोथोन लायोबा एबा इमान गरम जानाय नङा बायदि आं सानो आरो ना
औ नंगौ
आरो हानायबादियै जेरैबायदि टाउन आ खाथियाव जेरै फाहामसा - -लिफोर दं बेबायदि जुदि गामियावबो जायो होमबा ओ माने गामिनि मानसिफोरा टाउनाव थाहैनो गोनां जानाय नङा आरोना आरो दाथ गोबां ओ माने जोंनि लेखाफोरा गोरों गोबां स्टुडेन्टफोर जाबाय बिथांमोना जुदि आ टाउनाव फोरोंगिरि मावहैनाय बिदि मावहैनांगौ मावहैनाङा होननानै बुङाखै आङो। होमबाबो माने गामिनि फरायसालिफोरखौबो जुदि मोजां नायफिनो बा टिउसनफोरखौ जुदि गामियावनो जुदि गथ'फोरखौ जुदि बाहेरायाव फरायना फैनाय ओ जोंनि लाइमोनफोरा जुदि गथ'फोरखौ मोजां नायफिनो अ बा गामिनि ओ गथ' गथाइफोराबो मोजां साबसिन रोंगोन। आं बेखौ सानो आरोना औ औ। होनबा समाबो जाबाय औ औ। औ होमबा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोननोसै औ। औ औ